औ।
खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों।
अ आङो माने मोनसे मोनसे थ बिनि सायाव रायलायनो फन हरदोंमोन नोंथांनाव। ओ माने दैया जोंनि जिउआव माने बेसे गोनांथि बेसे इम्परटेन्ट? जेनेबा जोङो दैफोरनि थाखाय जोङो बेसेबां माबा जिखौ इसे माबाग्रोदो नोंथाङा ओमफाय आङो नों होनखांनानै आङो उनाव खोन्थानोसै आरो एसे नोंनि मोन माबानायखो होनग्रोदो दे?
नोंगौ जिथुनाखि जों दै होननानै बुंगोन बुंङोब्ला नंगौ। दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। नंगौ जों दै नोंङाबा एबा जों दै गैयाबा जों दसे समबो थांनानै थानो हाया होननानै बे
औ
गब दै गैयाबा जों थांनानै थानाया नंगौ दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जोंनो सुबुं माहारिनिल' नङा देन ओम दैया नंगौ। दैया जि जोंनि मिथिंगायाव थानाय जोंनि मिथिंगायारि सम्पद जेरै
जोंनि बिफां लाइफांङानो होन जिब जुनारानो होन गासिबो आबाद फोथारानो होन जिखुनु बिथिंङावनो जोंनो दैखौ नांगौ दै गैयाबा जोंङनो गासैबो जिउ जोंनि जिब जुन्थु जिथुनाखि जोंनि जिउआरि बेफोर माने थांना थानो जोबोद ग्रोब थांना थानो हानाय नङा होननानै बुंनांगोन नोंगो जों मेसें बोथ बोथोराव जोङो नुयो जिथुनोखि जोंनि मेसें मेसें बोथोराव अखाया जोबोद खम बिबांनि जों हानायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि बिफां लाइफांफोरानो रानलांजोबो जायनि जाहोनाव गयफोरा थैलायनाय जों नुनो मोनो दै गैयैनि जाहोनाव माखासे जोङो दै गैयैनि जाहोनाव बिफां लाइफांफोरखौ रानजेननायखौ जों मोनो नांगौ जुदि जों गैाब जोंनि देहायाव दैनि जोबोद गोन नां एबा जों दै गैयाबा दसेसिम बोथांना थानो हाया जोंनि जिब जुन्थुआनो होन जिब-जुन नगदों होन आबाद फोथारावनो जोंनो दै नांगौ जेरै जिहेतु दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जों आबाद मावो आबाद मावनाय इसेयाव जोंनो जोबोद दैनि गोनांथि जायो। दै गैयाबानि आबाद फोथारा रानस्राव जायो एबा आबाद आबादफ्रा जानो नागिरा एबा मोजां जाया बेखौ समाव बुंनांगोन दै होननानै बुंबा जोंथु जोंनि जिथुुनुखि दिनैनि दिनाव दै दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जों जोबोद दै मोननाय जायो जों अखानि एबा दैमानिफ्राय फुख्रिनिफ्राय गोबां रोखोमनि दै बाना जोङो खोनानो मोनदों। जेरै जिहेथु दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो दै
दै दैनि बाना जायखौ जों बुंनांगोन दै बाना जोंनि गेजेराव जों मिथिं गोबां रोखोमनि गोबां दै दै जायो एबा दै जानानै जों थानो हालायै जानायबो जों बे समाव नुगासिनो नुदों एबा माखासे जोंनि सुबुंफोरा दै लोमनानै गुबुनाव जों रिलिफ जाहैनायबो जोङो नुनो नुनो मोनदों। नंगौ दै होननानै बुङोबा जोङो जेनोखि दैया दैमा दैसानिफ्राय बोहैबोयो फुख्रि बिलोआव ज दैखौ जों दै मोननाय जायो अखानिफ्राय जों दैखौ मोननाय जायो। हारसिंनिफ्राय जोङो दैखौ बर'ननाय जायो माखासे जोङो बेफोरबायदिनो जोङो हा सिंफोरनिफ्रायबो जोङो दैखौ बर'ननानै एबा जों आबाद फोथाराव जोङो होनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो दंग' बिलोफोरनिफ्रायबो जोङो दैफोरखौ जों मोननाय जायो नंगौ दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नाथाय जों दिनैनि दिनाव नुदों ज माखासे जोंनि दै गेब्रेनायफोरखौ जों नुगा-नुदों जिखुनु जोंनि जिथुनाखि जोंनि प्लास्टिक गारनाय माखासे जोंनि जानाय मुवा बेसाद जायखौ जोङो माखासे गिलास बायदिसिना पेकेटनि बुस्थु जानाय बेफोर पेकेटनि बुस्थुफोरा जाहाथे जोंनि दैजों बोहैफांला-बोहैफालांनानै जोंनि माखासे दै गेब्रोंनायखौ जों नुनो मोनो मोनदों दै गोब्रोमनाय जायनि जाहोनाव दैनि गेजेरजोंबो गोबां बेमार आजार जायो जायनि जाहोनाव दैयाव गोबां बिजालफोर थायो एबा गोबां माखासे बिजानफोरनि थाखाय जोङो
बिजानफोर थायो दैयाव जायनि जाहोनाव जों दैखौ जों जुदि लोङोब्लाथाय जों दैखौ माने गुदुं खालामनानै नै लोङोब्ला साबसिन जायो होननानै आं बे समाव बुंगोन नंगौ दै जुदि जोङो दैखौ जोङो दैनिफ्राय जोङो गोबां बेमार आजारफोर जों दैनिफ्राय जायो माखासे दैयाव गोबां बिजानफोर जायो जायनि जाहोनाव दैयाव माखासे जोंनि हा गेब्रेनाय जिथुनाखि जोंनि
मा प्लास्टिक गारनाय बायदिसिना मुवा बेसाद गारनायनिफ्राय दैफ्रा गेब्रेनाय जायो। बेजों लोगोसे हाब्र' गेब्रेनाय जायो नंगौ आरो दैया जों जोंनि गेजेराव गाज्रि रोजाब गेब्रेंनाय गाज्रि जाबावदों होननानै बुङोबा जोङो माखासे हायाव रासायनारिक माखासे मेडिसिनफोर साननाय बे मेडिसिनफोर फोरनिफ्रायबो जोंनि माखासे दैफोरा हाफोरा जों गुब्लुं जानो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। दंग' बिलोनि जिथुनाखि दादर दैज्लां बोथोर दंग' बिलोनि माखासे सेवनाय हाग्रा बे हाग्राफोरनिफ्रायबो माखासे दैफोरा बिजानफोरा गाज्रि जायो जायनि जाहोनाव माखासे दै गाज्रियाव नाफोर जिथुनाखि नाफोरनि जिथुनाखि दै गेब्रेंनायजों लोगोसे माखासे नाफोर जोङो थैनायफोरखौबो जों नुयो। ना थैनायफोरखौबो जों नुयो दै गेब्रेंनायनि गेजेरजों ओंखायनो जों बुंनांगोन दि दै या गोग्गो जायनि जाहोनाव गोग्गोबो माखासे मैलाबो थायो नंगौबो जोंनि गेजेराव दिनै दैनि जिथुनिख सुबिदा एबा दैनि जिथुनिखि दैनि जिथुनाखि दै होननानै बुङोबा जोंनिखै जोंनिथिं गोबां रोखोमनि दैया आइरन थायोमोन। जायनि जाहोनाव माखासे जोङो दैखौ जों सरनानै लोंथारनांगौ जायोमोन जायनि जाहोनाव जोङो दुगैनोबो जोङो दुगैनो गोनांबाबो दैखौ जों सरनानै सो दुगैनांगौ जायोमोन। नाथाय जों दिनैनि दिनाव जोंनि माखासे खुंथायाव थानाय सरखारफोरा जोंनियाव जल जिबन मिसन होननानै जों माखासे
सुबिदा जादों जायनि जाहोनाव जों दैखौ जोङो दोनै दुगैयाबालासिनो सराबालासिनो जोङो दुग गैनो हायो दुगैनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जेंना जेंसि मोगा मोगि जानो नांदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हादों आरो। दा नोंथाङा बे दैनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन
औ आंबो फंनैसो बुंनोसै दैनि बेलायावनो दैया माने जोंनि जिउनि माने मोनसे अमृत बायदि आरो ना जों माने दैया जोंनि गुजि जौखोन्दो दैजों दाजानाय जोंनि देहाया सोलेरा दैजोंसो दाजानाय माने जोंनि दे हो जों माने दै नंङाबा जोंनि माने जाया जेरावबो माने दै नंङाबानो जाया आरो ओंख्रि संनायाव हक माने हक जोंनि जिउआ माने बे दैयानो माने हाबनानै दं आरो नाइनटि पारसेन्ट माने जोंनि दै जिउआव माने दैयानो हाबना दं आरो। दा जों दै नंङाबानो माने जोंङो माने जेबो माने जोंनि जानाय आदार राव माने जाया आरो फिथाइ सामथाइ हग माबा हग सेस बिदै रस बेबोथ' मोनसे दै माबा मोनसे जेनेबा जानाय लोंनाय बेफोराव दै थाजोबखायो। बेफोर दैया माने जोंनि देहा सोलेराव थांथाराबानो माने जाया आरो माने दैया जेरावबो माने साग्लोबनानै दं आरो। बिदिनो दैनि थाखायनो जोंङो थांनानै दं आरो दैया दै नंङाब्ला जोंङो माने जों माने दै नंङाबानो जाया माने जोंनिया बिनि थाखायनो जोंनिया दैया माने ओरै बांसिनहाय माने दैया लेथ्रा जानो हमलांबाय माने बांसिनानो बांसिन बे कलकारना बायदिसिना ओंखारनाय दैखौ लेथ्रा बायदिसिना खालामनाय बेफोरो माने मोसौ बायदिसिना फुख्रिफ्राव लेथ्रा खालामनाय जि जोम सुनाय बेफोर माने दैया हासिङांव हाबलांनानै सोरनिबा सोरनिबा न'खराव हाबहैनानै माने सोरबा दै-दै लेथ्राफ्रानो माने जमा जाहैबाय आरो सोरनिबा बिनि थाखायनो माने सोरबा सोरबा दै ले मोजांखौनो मोनोंला जाहैबाय माने टाउन सहरफ्राव माने दैफ्रानो आंङोसो गोबाब बायदि जाहैला लांबाय बाइसिं बांसिन टाउन सहराव माने मोजां दैखौनो मोनलोंला आरोना ओरैजाय ओमफायो जोंनि बे गामि एरियायाव एसे दैया एसो साफायैनो दं दाबो। ओमफायो बे दैनि थाखायनो माने बांसिन बेमारफ्रा साबफायो बांसिन बेमार आजार दैनिफ्रायनो जाखायो नाइन्टि पारसेन्ट माने दैनि थाखायनो माने बेमारा साखिखायो आरो। आरो जों माने बे बेनिफ्राय बारग'नायनिबो राहा दं आरोना बे बे दैनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंङो दैखौ माने फुदुंनानै लोंनांगौ दैखौ जोंङो माने फिल टार बायदिसिना बाहायनानै सेन ए सेन बायदिसिना एग्रिगेट अन्थाइ आरो बालुजों बालाजों माने बानायजानाय मोनसे फिल्टारजों माने जोंङो दैखौ साफा खालामनानै लोंनांगौ आरो दैखौ जोंङो गुरुं खालामनानै लोंनांगौ। अब्ला जोंनि देहाया थिगै थायो आरो सावस्रिफ्राबो थिगैनो थागोन। आरो जोंङो फुंङाव बेरेफु सिखारग्रोमोना जों माने दैखौ लोंङा लोंथारनांगौ आरो। रोना जोंङो दैखौ नंङाबानो जोंङो माने उदैफ्रा माने साफा जाया दैखौ फोरखो लोंङोबा उदैफ्राबो क्लियार जालांङो साफा जालांङो बिदिनो सानफ्रामबो हुदा खालामोबा देहा सावस्रिफ्रा माने दैजोंनो सुस्रांनानै माने लेथ्रा लेथ्रिफ्रा सुस्रांनानै माने साफा जाहैयो आरो देहाफ्रा माने स्ट्रं जायो। समफ्रामबो बिदि हुदा खालामना लायोबा देहाफ्रा माने बा- बांसिन बेमार आजारनिफ्राय माने गोजान जानो हमो आरो बेमार आजारफ्रा ओंखारलां आरो मानसिनि देहानिफ्राय आरो बिदिनो दैनि गुबुन गुबुन नि फिट्स फोर दंङ जेरै जेरै जोंनि आबाद खेथि बायदिसिना फोथारफ्राव माने दै नंङाबानो जाया बांसिन माने खरानाव माने जोंना दंफां लाइफांफ्रा थैजोबनो नागेरो थैनाव माने बांस -सिनानो माने खरानाव दंफां लाइफांफ्रा माने दैनि आंखालाव माने हाफ्रा माने गावब्रानो नागिरलायो। माने दंफां लाइफां बिलाइफ्रा रानज्रबनो हांमा जालायनानै माने दैमा- खालामनानै बांसिन दंफां लाइफांफ्रा थैयो बेनिखायनो दैया। दंफां लाइफांफोरनि थाखायबो बिराद गोनांथि आरोना, ओमफ्राय जों दा आबाद बोथारानो हग माबायानो हग। आदार आबाद फोथाराव दा जोङो दै नङाबानो माने जाया आरो बायदिसिना खेथि बेथि मावनो हग माने दैफ्रा एक नम्बराव थायो आरो ना दैजोंसो केेस बुस्थुआनो दावगाजोबो प्लान्टनि बे दंफां लाइफांनि बे गोथां बाहाजोआ गासिबो दैजोंसो जाजोबनाय गोजा बांसिनानो। बे संख्रिफोरनिफ्राय जाजोबनाय बांसिनानो नाइन्टि पारसेन्टआनो माने दंफां लाइफाङाबो माने दैजोंसो जाजोबनाय आरो। बेनि थाखाय माने दैया जोबोद गोनांथि आरो जोंनि जिउआव। होमबा नोंथां दोनथलायनोसै ना? बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय आरो आङो आंनि मिथिखौ मिथिनायखौ।
-मोनबावगोननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ दे दे